औ खोन
अ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ए बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे ओ आयदानि सायाव ओ सावरायनाय लानो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां मा टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथां?
बिदिब्ला जोङो ओ अमा आरो बोरमा जुनादनि ओ जुनादखौ लानानै ओ दसे सम आं सावरायदिनि नामा नोंथां जागोन ना
जागोन नोंथां नोंथाङानो सावरायग्रदो
बिदिब्ला आङो दिनैनि बे अमा आरो बोरमा जुनादखौ लानानै सावरायनाय आयदा दा बे सावरायनायखौ आङो जागायजेनसै गिबियावनो जोंहा ओ अमा ओ अमाया जाथेसे जुनाद ओ ओ बियो न'आव फिसिजाग्रा आरो आरो अमाया हाग्रायाव फिसिजाग्रा मोननै रोखोमनि थायो ओ अमा अमाखौ जोङो न'आव फिसिनो हायो मोनसे रोखोमखौ आरो मोनसे रोखोमा हा ग्रायाव थायो आरो आरो बोरमा ओ बोरमायाबो न'आव फिसिजाग्रा जुनाद ओ बोरमाया गांसो जायो ओ बियो बेदर जाग्रा हारि नङा आरो गांसो ओ जाग्राथोसे जुनार ओ अमाया खायसे खायसेया गां गांसोबो जायो आरो खायसेया बेदर आदार बायदिसिना बेफोरखौ जायो आरो ओ अमा आरो बोरमा जुनार बे जुनारा न'आव फिसिजाग्रा जुनार ओ बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि बर' ओनसोल बे ओनसोलाव माखासे रायजो जानायाव ओ अमा आरो बोरमा बेखौ फिसियो आरो ओ जोङो अमा आरो बोरमाखौ जोङो थांनानै थानायाव माखासे फालांगि खालामनाय बे फालांग फांगि खालामनायावबो जोङो ओ फिसिनानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो ओ जेनेबा अमा आरो बोरमा बे अमा आरो बोरमाखौ न'आव फिसिनानै जोंनो फालांगि खालामनो हायो आरो जोङो न'आव बेदरबो जानो हायो आरो अमायाथ' जोंनि बर'फोरनि एंगार हायै आंगो बेदर नोंथाङा बेखौथ' मिथिखायो नों बिथाङाबो ओ दा नोंथांनि ओनसोलाव ओ अमा आरो बोरमा बे अमा आरो बोरमाखौ माबोरै फिसियो एबा माबायदि फिसियो आरो फिसिनानै ओ माबाफोर मुलाम फा मोननो हायो नामा नोंथाङा बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बाददिनो अमा बोरमाफोराथ' जाथोसे जुनारानो अमाखौहाय जों बर'फोरा गासिबो फ्राय गासिबोआनो होनजायो गासिबो बानो फियो फिनानैहाय ना ओरैहाय ओ बेखौ गोरलैनिफ्राय फिनानै ओ सोरबाया अफ्रि आरो नङा बा सोरबाया थास' बिदि होनानै फियो आरो फिसिनानै फेदेरो गुन्दैजों लगायनानै खायसे जायफोरा जौ सङो बे बिसोरो आरो अप्रिं होयो आरो
औ औ
फेदेरो बिदिनो नोंथाङा बेबायदिनो अमाया मोननै थायो हाग्रायाव फिसिजाग्रा आरो न'आव फिसि जाग्रा
औ
दै जाग्राखौ बिदिनो फेदेरनानैहाय जिउ खांनायाव गोबां हेफाजाब होयो अमा आरो बोरमा मोननैबो बोरमा फोरथ' गांसो जायो नोंथाङानो दह बेबायदि बोरमाखौहाय अमा बायदि इसिबां माने जोथोन लानाय नाङा अमानि थाखाय बोरमानि थाखाय गोबां आदार बुथुम नाङा ओ फोथारफोराव न' खाथियाव थानाय फोथारफोराव लांनानै दोस्लायनानै गुमैबानो जेनेबा खानानै दोनबानो गावसोरनो आदारखौ जाखायो जेनेबा हगारनानै होबाबो गावसोरनो आदारखौ जाखा यो बोरमा फारा अमायाव अमा फिनायाबो बिदिनो खायसे- खायसे ओरैनो हाग्राफोरनियाथ' हगारनाय बायदियानो जाखायो आरो ओमफ्राय हाग्रानिखौथ' राव बो बांसिनानो माबाखाया नालाय
औ-औ
सोरबा सोरबा फिनानै गुमो आरो गुमनायालाय हाग्रानिफोर हाग्रानिखौ ओमफ्राय न'निया बिदिनो दहाय आं बुंनाय बायदि अफ्रि बायदिसिना फिना- माबानानै होनानै फियो जेब्ला देरो देरनानैहाय फान्थाव फथ' जायोबा फानहरो फायखारिफोरा लाङो आरो फाननानै बेजोंनो न'आव नांगौ जानाय
औ
खहाफोरखौ सुफुंनो हायो आरो माने नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ बायनानै लानो हायो
औ
थे- थेखा सुङो आरो अमा लानानै अमा लायोबा बोरमाखौबो बेबायदि बोरमाजोंबो बिराद ओ माबा खालामनो हायो आजिखालिथ' बेफोरो मेरला फालांगि जाबाय
खालामो अमा आरो बोरमानिबो
जिउ खांलांनो हायो आरो बे अमा बोरमा फिनानै बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो अमाया बर'फोरनि एंगारहायै जाथोसे बेदर होननानै जों बुंनो हायो बयबो बर'फोरा बांसिनानो अमाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बर' हारिनि दाथ' गुबुन हारिफोराखौबो ब'जबनाय एबा जानायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ
बेनो आरो जोंनि एरियायावबो माने जोंनिथिंबो बिदिनो अमाखौ फि- फ्राय माने गासिबोआनो न'खर- न'खर नुखागोन आरो फिजोबो गामि ओनसोलाव ओरैनो टाउनाव सोफिननाय नुनो मोना जायगा गैयैनि जाहोनाव थेवबो जायफोरा जायगा दङ बि सोरो फिनो-फियो आरो
नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोङो अमा आरो बोरमा ओ फिसिनानै जोङो जोंनि बर' ओनसोल जेनेबा बर' न'खरफोरा ओ गोबां ओ जेन'बा गोनां जाना य माखासे ओ खहाफोरखौ सुफुंनो हायो नोंथां बुंना सैथो ओ जोङो अमा ओ अमाखौ जोङो फिसिनानै जोंनि न'खराव माखासे गोनां जानाय ओ फालांगि खालामाबाबो जेनेबा न'खर रायजो जानायजों लोगोसे माब्रै माबा फिसिनानै जेनेबा मा खासे आदार गोनां जानाय बेफोरखौ होनानै मोजाङै फेदेरनानै जोङो अमाखौ ओ अमाखौ जेनेबा फिनानै फानहरनानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरो बे रांखावरि जोङो न'खराव माखासे ओ गोनां जानाय थाव संख्रि बानलु जानायाव माखासे गोनां जानाय बेफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे अमा अमायाथ' अमा बेदराथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ एंगार हायि बेदर। बे खौथ' बयबो जायो जानायनि थाखायबो अमाखौ जोङो फियो आरो बेनिफ्राय जोङो बिनि अनगायै बो जोङो गिदिर गिदिर फालांगिनि थाखाय जोङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो। ओ अमा फिनो थाखाय जोङो ओ जेन'बा माखासे आदारफोर दानि गोनोख खाआरि मुगायावथ' अफ्रि आरो माखासे बिनि अनगायैबो माखासे आदारफोरखौ जोङो बाजाराव मोननो हायो, ओ बेफोरखौ जोङो बायनानै जेनेबा अमानो जाहोनानै जों अमाखौ फेदेरनानै थाबनो फानहरनो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो रांखावरि थाबसिन मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो ओ बोरमा हो बोरमाखौबो जोङो न'आव फिनानै जोङो माखासे रांखावरि बे रांखावरिखौ जोङो गोरलैयै आरजिनो हायो आरो। आरो जोंनि बे सामफ्रोमबोनि थांनानै थानायाव ओ गोबांथार नङाब्लाबो माखासे गावनि नांगौ जानाय ए-एसेखिनि रांखावरि बेखौ जोङो बोरमाखौ फिनानै जों मोननो हायो आरो। गिबियाव जोङो बोरमा फिनानै बुंनो बोरमा फिनाय बुङोबा जोङो दहाय नों थां बुंनाय बायदिनो जोङो अमाखौ फिनाय बायदि गोबांथार खस्थ' नङा आरो, जोङो बोरमाखौ जोङो खाथि खालानि दुब्लि एबा फोथारफोर गांसो गोनां जायगायाव जोङो ओ खानानै एबा गुमना नै दोनबानो जोङो बोरमाखौ इजिलि ओ जोङो फिसिनो हायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बोरमाया देर गोन अब्ला जोङो बे बोरमाखौ फानहरनानै जोङो रांखावरिखौ मोननो हायो आरो। आरो बेनिफ्राय जोङो बोरमा बोरमाखौबो जोङो बेदर बेदरखौबो जायो आरो। बोरमा बेदर जायोब्ला जोंनि देहाया बोलोगोरा जायो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो आरो आरो माखासे मानसिफ्रा बोरमा बेदरखौ बांसिन जायो आरो बेनिखायनो। बिनिफ्राय जोङो बोरमाखौबो अमाखौ खालामनाय बायदिबो जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो। बोरमानि माखासे फार्म दा थाङाथ' मिथिखाबाय ओ ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनसै गोबाङानो बोरमानि फार्म खालामनानै भिडिअ बानायनानै माखासे थुलुंगाखांनाय भिडिअफोर बिनि सोमोन्दै बानायनाय बो नुनो हाबाय आरो गावखौनो सासे फालांगियारि हिसाबै जेनेबा बोरमा फालांगि खालामनानै सासे जौगाफुनाय एबा आबुं फालांगि हिसाबैबो गोबां मानसियानो बोरमानि फालांगि खालामनानै जेनेबा जाफुंसार जादोंसै बेखौ नोंथाङाबो नुनो मोनबाय। आरो ओह जोङो अमा-अमा खौबो जोङो बिदिनो फिसिनो हायो आरो। आरो जोङो जोंनि बर'फ्राथ' फ्रायानो आंनि ओनसोलाव बांसिनानो अमाखौ फियो आरो। जेनेबा जोंनि बे रायजो जानायाव गरफा गरनै ओ रांखावरिखौ जेनेबा अमा फिसिनानै जोङो एसे मोनो नामा बिदि साननानै गोबां बर' न'खरफोराव अमाखौ गोबांथार नङाब्लाबो मा से मानैखौ बयबो फियो आरो। ओ दा आङो नोंथांनाव सोंखि सोंनो लुगैदोंदि जेन'बा नोंथांनि ओनसोलाव अमा आरो बोरमा बे अमा आरो बोरमा जुनादखौ जेन'बा गिदिरथार फालांगि नङाब्लाबो जेन'बा न'खराव माबायदि राहायै फियो। जानो थाखाय एबा रांखावरिनि थाखाय फियो नोंथाङा माबायदिखौ बांसिन नुनो मोनदों नोंथां थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ जोंनि एरियायाव बा आंनि एरियायाव आंनि गामियाव ह अबा आरो बोरमाखौ। बांसिनानो जानो थाखाय नङा ओ रांखावरि आरजिनो थाखाय माबानाय ओ फिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा बुङोब्ला आथिखाल बयहाबो रांनि अभाब जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरखौ फाननानै एसेबाबो थेखा संनो हागोन नामा बेखौ साननानै बयबो एबा न'खर न'खर बयहाबो अमा बोरमा फ्रायनो नुनो मोनो आरो।
औ।
बिदिनो खायसे खायसे जानोबो फियो जेरैहाय ओ बैसागुफ्राव दमासिफ्राव बिदि जानोबो न'खर न'खर फिसिलायो आरो आरो ज' ज' जानानै फिसिलायनायखौबो नुनो मोनो बेनाव मास मोनसे बैनाव मास मोनसे दानसे दानसे बिदि दोनलायनाय बोलायनायखौबो नुनो मोनो अमा आरो बोरमाफोरखौ जाहाथे बैसागुफोराव दमासिफोराव माबा प्रग्राम जायोबा बिदि जाला जानो बिदि फिनायनायखौ मोनो आरो।
औ।
बांसिनानो रांनि थाखाय फिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ बिदिब्ला नों थां जोंहा ओ बोरमा आरो अमानि सोमोन्दै ओ सावरायनाय बे सावरायनायखौ बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नों
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम, ओ दसे सम होनानैब्लाबो ओ बे जोंनि बोरमा आरो अमा आयदानि सायाव ओ सावरायनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनथों गोजोनथों।
बाथौ मैया मानो फन हरामोन?